लखथा
औ खोनादों। अब जोंहा टपिकआ आबाद मावनायनि सायाव रायजलायदोनि ना?
औ औ जागोन दे जोंनि आयदाखौ आइब अब्ला नोंथाङानो एसे फोरमायना होदो जोंनि बर' समाजनि आबाद मावनायनि सायाव
औ औ आबाद होनोब्लाथाय जेनेबा जोंनिया गुबैयावनो माइ आबादखौ मावो। नंवा होमबा? दैलां बोथोर दायो माइ गायनाय फुनाय जेनेबा खोथिया फुनाय बिनि समा सफैबाय आरो ओमफ्राय माइ गायनो थाखाय जेनेबा जोंहा गिबियावनो हाखौहाय ओ थि खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो।
औ औ।
आमफ्राय बिनि ओ खोथिया फोनो थाखाय जेनेबा खोथियाखौहाय ओ माइ उम खोथिया फोनो थाखाय दोनखानाय थिनानै दोनखानाय माइखौहाय जेनेबा दैयाव सोमग्रोनानै साननैसो ओ बिनिफ्राय गाजा खिलिनो थाखाय दैयाव सोमना दोननानै बै थि खालामनानै दोननाय ओ फोथाराव फोनाय जायो आरो। बिनि उनावहा मास मोनसे सोनि उनावहा बे खोथाया जेनेबा माइ गायजानाय जायोबाथाय मास मोनसे मोनैसो नि उनाव ओ बेखौहाय बेै फोथाराव ओ जेनेबा हालौनानै दोनखानाय खारायखांबा ओमफायो बे हाखौ जे खारायो ओमफ्रायो ओ फोमोनगोरोना हाखौ? बे ओम फ्राय बे गायजानाय जाबाथाय बे खोथियाखौ फुनानै गायनाय जायो आरो। ओमफ्राय उम आरो बे दैज्लां बोथोरावनो बहुद ओ माने बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि आबाद मावनो मावनायबो जायो। ओमफाय नोंथां मोनथिं माइ नि अनगायै मा मा आबाद मावनाय जायो खोन
औ औ औ नोंथाङा होननाय बायदिनो जोंनि बर' समाजाथ' आ जेनेबा बर' सुबुंफोरखौथ' आबाद गाहायै सुबुं सुबुं होनना मिथियो नङा होमबा आबाद गाहाय हारि बियो बि बिनिनो नोंथां होननाय बिदि गाहाय आबादजोंनो आब माइ आब बाद नोंगौ बे नोंगौ औ माइ आबादनि अनगायैबो गोबां आबाद मावो आरो मैगं थाइगंनि माने गोबां गुबुन फिथाइ सामथाइनि बिदि आबाद मावो आरो जोंनि जायगायाव माने जोंनि बर' सुबुंफोरा। दाथ' जेनेबा जोङो दैज्लां जोंना दा मे माइयानो मेन अब्लाबो माने जोंनियाव माने माइनि अनगा मैगं थाइगं बेफोर जेनेबा जि दाथ' जि खा ब हल माने खुमब्रा मानि फोरनि बागानाथ' जोंनियाव थाखाथारो आरो माने जायगा माने औ बिनि उन बेफोरदि आबाद मावो आरो जेनेबा टमेट' बेफोर फान्थाव बिलाइथि बेफोर बिनि कबि बेफोर माने फु गुबबि बान्दा कबि मल ला लाइला बेफोर गासिबो मैगं थाइगंखौ मावो आरो जोंनि बर'फोरा बिनि अनगायैबो गमनि आबाद मावो गयनि आबाद मावो फाथैनि आबाद मावो थां लिरनि आबाद मावो बेखौ बागान खालामो माने बागान माने बागान होनो ओरैनो अबावबबो बेफोरबो आबाद नङा होनोमबा बेनि अनगायैबो गोबां थारुन जेनेबा लेस्रा बेफोरनि माने आबाद मावो आरो बेफोरबायदि माने गोबां आबाद माने बर'फोरा जिहेतु सुबुं जिहेतु आबादनि सायावनो खोनननन औ औ बिसोर माने गोबां गो गोबां माने गुबुन सुबुंफोरा माने मावै आबादखौबो माने मावनायखौ नुयो आरो आरो बय ब ानो माने आबादखौ मावखाथारो होननायानो होननानै मिथियो माने जों गोदोनिफ्रायनो माने दासिमबो' मावबोगासिनो आरो माने बे आबादफोरखौ ओ जोंनि सुबुंफोरा नोंथाङा बे जेनेबा जोंनि बर'फोराथ' आबाद माव नङा होमबा बेयावहाय माने दा माबाफोर माने गोदोनिफ्राय आरो दासिमालागैय माबाफोर सोलायनाय नुदों नामा ॽ
औ न जेनेबागां सिगां समाव जोंनि आबाद मावनायफोरा आ न'नि फ्रायनो बानायनाय जेनेबा मोसौनिफ्राय मोननाय हासार ओमफ्राय बिदिनो बायदि टिम एनलानि खिनि- प्रायः बानायनाय बा मैगं मैलानि। बिगुरफोरनिफ्राय सेवनानै फेसेवनानै बानायनाय हासारफोरखौ बाहायनाय जायोमोन सिगाङो। नाथाय दायो जेनेबा औ। माखासे। बिगियानारि माबाजों दिहुनजानाय हासारफोरखौ जेनेबा बायनानै। बेफोरबायदि हासार बाहायनायखौ नुनो। नुनो मोनो आरो। जायनि थाखाय जेनेबा मैगंआ। थाबनो देरो आरो एम्फौ नांनायफोरावबो बे मुलिफोरखौ बाहायनानै बे एम्फौखौ। नांनायनिफ्राय। बारग'नो मैगंखौ खालामनो थाखाय बेफोरखौ बाहायनाय नुयो ओमफ्राय बे मैगंआव जे बाहायनाय दानि जे हासार रासायनारि हासारफोर। बेफोरखौहाय जेनेबा बाहायनानै जेनेबा। सुबुंनि देहायाव एसे खहा लाबोनाय। बा बेमार आजार। बै मुलिफोरनिफ्राय। फ्राय मैगं थाइगङावनो दानि। मुलि बाहायो सिंगानि समाव जेनेबा बेफोरबायदि मुलि बाहा हायामोन ओ गुबै मिथिंगानि फ्राय मोननाय माखासे ओ मुवा बेसादफोरखौनो जेनेबा हासार महरै बाहायोमोन आरो। नाथाय दायो जेनेबा बैफोर हासार मिथिंगानिफ्राय मोननाय हासारखौ बाहायनो नागारै जेनेबा बायनो मोननाय केमिकेल गोनां ओ मुलि फोरखौसो बाहायनाय जायो। जायनि थाखाय जेनेबा दा सुबुंफोरनि देहायाव बेमार आजारफोरा बांलांनो हमदों, जेने बा ओं सोरनाबा बै मैगं थाइगंखौ जायोबा समफ्ल'आनो गाज्रि जायोनो। सोरनाबा आरो मा माने बायदि बायदि रोखोमनि बेमारफोरानो बांनायनिफ्राय बांनाय बांलांगासिनो आरो जोङो गुबैयै बै मैगं थाइगं मैगंनिफ्राय आ मैगं थाइगंनिफ्रायनो जायो होननानै सानजायो आरो बेफोर बेमारफोरखौ। मानो होनबा जोङो जेनेबा सुबाबोथ' गुबै मुलि नांनानै थानाया मोजाङै खाराबो जानो हागौ ना मानो होमबा सिङाव हाबनानै थाखानाय जायो बेफोर मुलिफोरा। सोरबाया जेनेबा फिथाइखौ दसेनो फेरो बो मुलि सारो। आरो फोमोननो थाखाय बो मुलि सारो। ओमबा जोङो जेनेबा थालिरखौनो हमनानै नाय। जोङो बिजि जि होनानैबो जोङो जेनेबा बेखौ फोमोननाय जायो। होमबा बे थालिरखौथ' जोङो जेनेबा सुबाबो बिगुरखौसो फिनाय जासिगोन सिंनि बाहागोखौ जोंङो डाइरेक्ट जानानै औ जाय जायो होमबा बे मुलिखौ खौनो जोंङो जानानै लानाय बायदि जाहैयो आरो जायनि थाखाय जेनेबा जोंनि देहाया ओं ना नाख्रेबजासिनो बै मुलि बे मुलिनि माने बिनि बिसआ जोंनि मोदोमावहाय डाइरेक्ट हाबो होननानै जों साननानै लाजायो आरो जायनि थाखाय जोंङो जेनेबा बेसां हायो जायो जेनेबा सिगां जि बाय बायदि मिथिंगानि ओ मुवा बेसाद जों ओ गुबैयै हासार बानायनानै बाहायदोंमोन थिग बेफोरबायदि हास सारखौ दायो जोङो बाहाय फिनोब्ला माने जोंनि नि थाखाय आरो सुबुंफोरनि थाखाय खाय मोजां जा गोन होननानै जेनेबा जोङो साननानै लाथावना बा मावनांगौ होननानै सान थावना आरो ओमफ्राय औ
ओम
नोंथांमोनथिजाय बांसिनै माबायदि हासार बा माबायदि ओ मुलिफोरखौ बिदि बाहायनानै ओ ओ आबादखौ मावनाय जायो खोनथानो हागोन नामा?
नोंथाङा होननाय बायदिनो जोंना माने बे जेनेबा नआव बानायनाय हासार माने जेनेबा जायखौ होनो हासार बेखौहाय माने बाहायनायखौ दासिमबो नुनो मोनो खम खम जादोंब्लाबो इस बिबांनि जादोंब्लाबो माने गुबुन गुबुन रासायनारि हासार बाहायदोंब्लाबो माने दासिमबो जोंना गोबोरखि गोबोरखिनि हास सार बायदिसिना मैगं थाइगंनि बि बिनि हासार माने नआव बानायनाय हासार बेफोरखौ बा हायो आरो ओमफाय बिनि अनगायैबो माने जोंना बै माने बै ओ जायफोर रासायनारि हासार बेफोरखौथ जों आथिखालावबो जोंना माने बेफोर हासारखौबो बाहायाबा माने जोङो माने आबाद खौ मैगं थाइगंखौ माने बो थांनो हाला आरो नङा होमबा आथिखालावबो आथिखालाव माने जोङो ननि हासारजोंल आबाद खौ मोनला आरो जिहेथु सु आ आबादखौ खस्थ खालामनानै मावबाय जेब्ला बिनिफ्राय एसे एनैबाबो रां मोननो लुबैयो नङा होमबा मुद फिथाइ मोननो लुगैयो बिनि थाखाय माने बे औ रासायनारि हासारखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बे रासायनाारि हासारखौ माने इसेबांबो बाहा नायखौ नुनो मोना माने जोंङो बेनोखि माने मा ओ गोबांद्रायबो बाहाया जिहेथु जों आबाद मावनानै गाव गावनि न'आवबो जायोदि एदि जिहेतु आब माने नायनानै बाहायो आर नांगौखिनिखौ बिसेबां निखौ नांगौ खिनिखौ बाहायो आरो जिहेतु आबाद जोङो बे मुलि आरि बाहायाबा जों आबादखौनो मोना जिहेत एमफौ एनलाया ओरैबायदि जा बाय जेनेखि बे मुलि आरि होआबा एम्फौ एनलायाबो जाजोबलाङो जेनेबा जों थाइबेंखौनो नाय होमबासो होनाय नाय बेफोराव जों माने मुलि होआबोला माने जों फिथाइखौनो मोना आरो माने दस्राफोरखौनो नाय माने जाजोबलाङो आरो एम्फौ एनलाया जिहेथु जोंना बेफोर एम्फौ एनलायाबो बांद्राय सिगांनि समाव जोंना इसेबां बिदि गा गाज्रिबो जायामोन ओरैनो आबाद मावलाबायबानो मोनोमोन औ हाफोराबो मोजांमोन हासार गोनांमोन नाथाय दा
माने दा समावहाय औ औ माने दाबो थोर जों सम जों थासारिजों लोगोसे बिदिनो जेनेबा जोंना बे रासायनारि हासार बाहायनांगौ जाहैयो आरो। जेनेबा नोंनि आबाद मावनाय खाथियावनो सोरबा बाया आबाद मावनानै बेयो रायनारि हासारखौ बाहायगासिनो। अब्ला नोंनि साखाथिनि थानाय ओ आबाद माने ओ एफु एनलाया बांसिनै माने नारस नारसिनो नारसिन फैयो आरो औ बोनोलो मोनो बि जोरा
बे हाफोराबो माने हासार
खायनो जेनेबा औ बाहायनां जाहैयो अब्लाबो जेनेबा औ ओ जेसां हायो बिनो जेनेबा माखासे न'नि ओ न'निफ्राय बानायजानाय एबा मिथिंगायनिफ्राय मोननाय बेफोरखौ बाहायोबा जोंनि देहा बा सुबुंनि देहाफोरा माने मोजाङाव फै थागो गोन‌। बा बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हाग गोन। बेफोरबायदिखौ माने एसे सानजायो आरो
औ नंगौ ओम दोनथजासिगोन नोंथां?
औ जोंहा समाबो जाबायना बे टपिकनि सायाव दोनथ'नि औ दे।